हेल'
हेलौ नोंथां अ नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां।
हेलौ' ओह आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव कल खा रायज्लायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
ओ जों दा जाय आयदानि सायाव सावरायगोन बे आयदायानो जाबाय जोंनि ओ ना हमनाय आदब। बर'फ्रा जे मोनसे ना हमग्रा हारि होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो सिनायथि मोनबोदों। बिनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनि बिदिब्ला आंनो एसे फोरमायग्रो दिनि नोंथां।
औ नोंथां।
आ बर'फोरा जेरै गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो नाहा मैहा थांनानै बा मैहुर खालामनानै जाग्रा मोनसे हारि हिसाबै जोंहा सिनायथि मोनबोदों थिग बेबादिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै बर'फोरा नाफोरखौहाय हमनायनि माखासे आदब खान्थिफोर दङ। जेरै जोङो औवानिफ्राय बानायनाय सेन ख'खा जेखाइ खबाय बैफोरजों जोङो नाखौ हमनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा पासियाल जेरै जे सारनानैबो जों नाखौ हमो आरो दा दैसा दुब्लि फोथारावबो दैफोरखौहाय थेनानै जोङो बेफोरखौ सारनानैहाय जोङो नाखौ हमनाय जायो। बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि माखासे ना हमनायनि आदब खान्थिफोर बैफोर नाफोरखौ जोंनि बर'फ्रा हमनानै जायफोरनि न'खराव एसे रांखान्थिनि हालोदा खम एबा रांखान्थिनि आंखाल बैफोरो बै नाफोरखौहाय हमनानै हाथाय बाजारफोराव फानहैनानै रां आरजिनायखौबो जोङो नुबोदों बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा ओ जेखाइजों ना गुरनाय होननानै बुङोब्ला जों गामिनि दैसाफोराव बा गामिनि दुब्लिफोरावहाय जोंहा गोबांथार बिदिनो माखासे नाफोरखौ गुरनाय जायो जेरै जोङो गुरनाय समाव नाफोरखौ मोननो हायो ना बोथिया नाथुर नास्राय ना मावा बैफोरखौहाय जोङो मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोङो जेब्ला जोंहा दुब्लियाव माइ आबादा मोननायनि सम जायो आसिन कार्तिक समावहाय जोङो दुब्लियाव सोनाय दै बा दंग'फोरखौहाय जों थेनानै बेनिफ्राय जों गोबां माखासे नाफोरखौहाय मोननो हायो जेरै जोङो खखा सेन सानानैबो जोङो नाखौ बोखांनाय जायो बै समावहाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जाम्फैफोराव खखा सेनावहाय नांजोबै नाफोरखौ जायफोर जायगायावहाय दैया एसे गोथौ बा गिदिरै थायो बेफोरखौ जोङो सारनानै नाखौ बोखांनाय जायो बेबायदिनो जोंहा नाफोरखौहाय लाबोनानै खायफाया फोराननानै दोनो आरो गोबां माखासे बर'नि मैगंफोरजों जोंहा नाफोरखौ जानाय जायो आरो जोंहा मोनसे बर' हारिया मोनसे हुदा दंबावो जे नाखौ फोराननानै ओ थास' बिसंजों जोंहा ओ नाफाम देनानै जानायनि माखासे हुदाबो दङ। बेबायदिनो जोङो नाफोरखौहाय दैज्लां बोथोराव जेफोरजोंबो सारनानै जों मोननो हायो। बेबायदिनो आ फाजथालफोर सानानैबो जों नाखौ मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बोरसिजों बाथा होनाय आरो बोननाय बैफोर हुदायाबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ'। आरो बे आथिखाल समावबो जोबनानै थाङाखै। ओ खायफा खायफा जायगायाव जों जोङो बाथा होनाय बोरसिजों ना बोननाय बेफोर खौ जों दासिमबो नुयो। बेफोर ओ ना बोननाय बाथा होनायफोरखौहाय जोंनि ओ खुदिया गथ'फोरखौहाय बांसिनै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। बाथा होनना आरो बोननायनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार ना फोरखौ जों मोननो हायो जेरै, नास्राय, मोननो हायो ना बामि, मोननो हायो खुसिया, मोननो हायो ओ बैफोर नाफोरखौहाय जोङो ओ मोननो हायो। बेफोरजोंनो जोंहा बेनि अनगायैबो जों फल' ना बेजोंबो जोङो नाखौ हमनाय जायो। जेरै नाफोरखौहाय जोङो थुयै थुयै थुनानै बे फल'आवहाय जुदि नाङोब्ला जों बेखौ हमहरनानै बिदिनो मना बा खबाइफ्राव जों सोनानै लानाय जायो।
बेनि अनगायैबो जोङो ओ मुस्रिफोरजोंबो ना मावाफोरखौ जों हायखाङो। जेब्ला जोंहा माइ बिबार बारनाय सम जायो कारतिक मासावहाय बै समाव गोबां ज' ज' ना मावाफोरा दावो बेफोर दावनाय रुगुं रुगुङाव जेखिनि ना मावाफोर दावो बेफोरखौ जोङो मुस्रिफोरजों आराम हखांनानै जों लाबोनानैहाय बेखौ खायफाया गोदो गोदाय थ' जोंहा थावजों एवनायनि हुदा गैयामोन ना जानाय समावहाय जोङो लाफा दोलो बा ओ फाथो बेफोरावहाय जों खेबसेनो जब्ब' दैयाव होसनहरनानै जोंनि आबै आबौफोरा बेबायदिनो नाफोरखौ जाबोयोमोन। बेबायदिनो ना हमनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायबाय दा नोंथाङाबो जोंनि बर' फोरनि ना हमनाय हुदानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया मोनसे ओ नाहा मैहा थांनानै जोङो बा बेबायदिनो संसार जाबोनाय ओ मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां जोङो बिदिनो गोदो गोदाय ओ माखासे समाव ओ ज' ज' हानजा जानानै ना सारनाय। आरो जोङो उन्दैसा गथ'फोर बा जोंहा हौवा मानसिफोरा ना बोननाय ना सा सारहैनाय आरो जोङो बेबायदिनो सेन, खखा दुब्लिफोराव सानाय बा दैमा दैसाफोराव जोङो बानदो थेनानै सेन ख'खा सानाय। आरो बेबायदिनो जोङो माखासे जेफोरनि जोहै जोंहा ना सारनाय जेरै पारसेल सारनाय ओ माखासे ओ जेजों जोंहा ओ जे गुलि थानाय जेजों जोंहा सारसिननानै ना हमनाय आरो बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन राहायै ना हमनाय जायो जेरैहाय ओ जोङो फल'जों जोङो ना हमनाय बेखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जोंहा जामफै बा दैमा दैसा फोरखौ थेनानै ना हमनाय बा जों सारनानै ना हमनाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि माखासे ना हमनाय हुदा बेखौ जोङो नुबोनो मोन्दों। आरो बियो आथिखालावबो दङ आरो बेफोर बेखौसो जोंहा दिन्थिनो थाखाय जोङो आथिखालाव मोसानायजोंबो जोङो ना गुरनाय मोसानाय बेनि गेजेरजोंबो जोंनि जे ना हमनाय हारिमु जे जोंनि हारिया ना हमनानै जानाय मोनसे ओ माबा दङ जोंहा हुदा दङ बेखौ फोरमायनो थाखाय ओ जोङो बेबायदिनो जेखाइ खबाइ लानानै ना हमनाय बा ना गुरनाय मोसानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि ओ ना हमनानै जानाय हुदाया ज जोंहा जोंनिया मोनसे आसार खान्थि बायदि आरो जोङो बिनि गेजेरजों जोंनि थांना थानाय जिउ राहाखौबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां होमबा जोङो बेबायदिनो जोङो ओ माखासे बेबायदिनो ना हमनानै जोङो जानो हायो जे बेखौ गुबुन फोराबो मिथिनो हायो बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि हुदाखौ दिन्थिनो थाखाय बा बेफोरदि नियम खान्थिखौ दिन्थिनो थाखाय मोसानाय हाबाफारिया बेखौ थिसन्नाय होनाय जादों नङा होमबा नोंथां? जे जोङो ना हमनाय होननानै बुङोबा बेबायदिनो जोङो सेन जों ना हमनाय बेबो मख'जाथाव बेयाव जोङो ओ आलिफोर थेनानै जोङो बेयाव मोनसेल' लामाजों ओ दैखौ थांहोनाय जायो आरो बेयावनो जोङो सेनखौ नारसोमनानै दोननाय जायो आरो बिनिनो मोनसे गुदुंजों जे नाफोरा हाब हाबलाङो बेनिफ्राय बेयाव हाबोबा नाफोरा ओंखारनो लामाखौ आन्दायफिननाय जायो। बेबायदिनो हाबग्रा लामाया बिनिया रोखायै हाबनो हायो नाथाय ओंखारग्रा लामाया जोङो बेयाव रोखायै ओंखारनो हानाय लामाखौ जोङो नुनो मोना। बिखौ
उम
बानायगिरि बा दिहुनजेनगिरिया ओरैबायदि बानायदों जेन' नाफोरा बेयाव हाबनानै आन्दायनानै जेन' ओंखारनो हाया
औ
बिनि बानायनाय सेनख' खोनादों ना नोंथां? औ बेबायदिनो जोङो औ सेन सेनखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोंहा मख'जाथाव जोंनिनो ना हमग्रा आगजु जोंहा खखा बेखौबो जोङो मोनसे औवा बिजौहांनिखौ जोङो लानानै बेखौ जोङो ख्रि ख्रि ख्रि ख्रि दानफोरनानै दिरुंजों ओरै फारसे बाहागोखौ गुवारै हेबनानै आरो फारसे बाहागोखौ बेबायदिनो ओ दानफोरलासिनो गथायै दोननानै मोनसे ओ मा होनो फारसेथिं गुसेब आरो फारसेथिं गुवार ना बेफोरबायदि महराव बानायनाय जायो आरो बे गोलाव महरनि बेबायदिनो बेखौ आलि थेनानै आरो जोङो दुब्लिफोराव बा दुब्लिनि आलुफोराव बा जोङो बेबायदिनो माखासे आलि थेनानै जोङो आलिनि आलिखौ जावफ्लंमनाय बा आलिनि दै बोहैग्रायाव जोङो बेखौ होथेनानै दोनोब्ला बे खखाजों बा खखानि खुगाजों हाबलाङो आरो बेनि बेजों हाबलांनाय दैफोरा जोंहा औवानि गब्लंजों बा दानग्लिनाय दिनिजों जोङो दैफोरा बाहेर जालाङो आरो नाफोराल' थाबथालाङो बेयाव नाफोरा दावखोफिननायनि राहाया एसे खम मानो होननानै बुङोबा बेजों दैया गोबारै बारस'नो आवग्लाय नाफोरा दावखोनो हाया जायो आरो बेबायदिनो जोङो खौ सरख्लाय महराव सानानै दोननायखाय नाफोरा दावखोफिननो हाया जायो। बेबायदिनो जोङो बेखौ मोनासे मोनासे सानानै दोननायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। आरो माब्लाबा जोङो सानावबो सायो‌। बिदिनो मोनासे सानानै दोननानै जोङो बेखौ फुंयाव नायनाय जायो। आरो बेखौ बेयाव गोबां ना मोननाय जायो आरो नोंथां। गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै नास्राय निस्ला बालाबोथिया थोरि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ना जे जोंहा दैयाव मोनो बेखौ जोङो मोननाय जायो जोंहा मोनसेबो बोथोर दङ ना हमनाय बोथोर बे बोथोरानो जाहैबाय जोंहा जेन' जोङो माइखौ गायखांजोबनानै जोङो जेब्ला फिथाइ थायनोसै सम बेयाव जोङो दैफोरखौ थेनाय जायो नङा होमबा नोंथां बे समाव जोङो मोनसे ओ दै थेनाय बेयाव जोङो ना बयखौबो गोब लोब रायजोयैनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो खखा सेन सानाय होननानै बुङोबा जे जोंहा माइआ गोरलै सम बा गाय गोदान सम बे समाव जोङो नाफोरखौ खौ गोबां रोखोमै मोनो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंनि ना हमनाय जोंहा माखासे हुदाफोर दंबोयो आरो नोंथाङा बेनोसै आंनि नोंथांजों सावरायनाया नोंथां गोजोननाय थाबाय।
साबायखर थाबाय नोंथांसिम